खुलुमबाय खोनादोंना नोंथाङा
हेलौ
खुलुमबाय नोंथां
हेलौ‌
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादो।
ओ नोंथाङा दासान्दि मा खालामबाय दं नोंथां?
आं दासान्दि ओरैनो दंथ'यो बारु
औ नोंथां नोंथाङा आंजों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना नोंथां?
अ हागोन
औ ओ बिदिब्ला आङो नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों ओ जोंनि ओ बर'फोरादि मागोनि बोथोर सफैयोब्ला मागो फोरबो फालियो बै मागो फोरबोखौहाय जायो। जोंनि बर'फोरा माबादिहाय खुङो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायनानै होनो हागोन हागोनना नोंथां
उम बेखौथ' हायो एसे।
औ।
होमबा नोंथाङा खोनादो।
औ।
मागो होनोब्ला जों बर'फोरा। बे गिबि गिबियावनो ओ बेलागुर लुनानै गथ' गथाय बयबो ज' लोगो नांनानै बेलागुर लुनानै बेलागुराव नेखाथावथावनो खाना जायो आरो लोगोसे ओ मागोनि एक थारिख सफैब्ला बे बेलागुरखौ सावनानै ओ बयबो बे बेलागुरनि अर जोंनायखौ खुलुमनानै अर मोदायखौ खुलुमनानै बयबो जिउ आव सुखु गोजोनै थानो हाथों होननानै खुलुमो आरो ओ बिनि उनावनो एक थारिक से थारिख सफैब्ला बिमा बिफा आरो गेदेर गोलावफोरखौ खुलुमनानै उन्दैफोरा बिसोरनिफ्राय बोर लानो थाखाय बयबो गामियाव बेबायदि हुदाखौ दाबो मावगासिनो दं आरो मागो होनोब्ला संक्रान्ति होननाय हराव फिथासा फिथा सावनानै बायदि रोखोमनि फिथा सा सावो जेरै थाव फिथा हारुमा फिथा एन्थाब फिथा गोदै सावनानै बायदि रोखोमनि फिथा सावनानै बर'फोरा जानायनि हुदा थायो। बेनो जादों गोरलैयै मागोनि माने बिबुंथि आरो नोंथाङा बिनि सायाव आरो गोबारै जुदि रोङोब्ला आंनोबो एसे फोरमायस'
औ हागोन नोंथां नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो एखे रोखोमैनो जोंनि ओनसोल एबा गामिफोराव बो बेबाददिनो मागो फोरबोखौ खुंनाय जायो। ओ जेरै जोंनि आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो फिथा सावनायाव जोबोद आखा फाखा नंङा होमबा नोंथां
उम उम
जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो ओ गोबां रोखोमनि माइरंफोरजों बायदि रोखोमनि फि था सावनायखौ जों नुनो मोनबोदों जेरै जों फिथाखौ सावनो अब्ला ओ माइब्रा माइरं माथा माइरं बायदि रोखोमनि माइरंजों जोङो फिथाखौ सावनाय जायो ओ एनथाब थाव फो थाव फिथा बायदिफोरखौ जोङो माइब्रा माइरं गुबै ओं माइब्रा माइरंनिफ्राय सावनाय जायो आरो जोंहा फिथा लाव दुम बायदिफोरखौ जों माथा माइरंनिफ्राय सावनाय जायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो ओ मागोनि बोथोर सफायोब्ला ओ जोंनि गंफ्रोमबो न'खरा गावबागाव न'खराव बायदि रोखोमनि फिथा सावनानै जानायखौ जों गोदोनिफ्रायनो नुबोदों। आरो बेयो दाबो बेबायदिनो सोलिबाय दङ।
उम
जोङो बेबायदिनो मागोआव बे फिथा संनानै जानायल' नङा जोङो बायदि रोखोमनि फोरबो ओ फालिथाय फोरबो खुंनाय जोङो मागो मागोनि बोथोराव नुनो मोनो नङा होमबा नों थां बिदिनो जोंहा मागोनि समा फैयोब्ला जोंनियाव बाय बाहागि बेफोरजोंहाय आलासि जालायनाय बायदि हुदाफोरबो दङ नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोङो ओ मागोनि समावहाय ओ ज' ज'यै गामिनि न' खाथिनि बायदिफोरजों जों जोङो सावरि बादालि जालायलायनायखौ जों नुनो मोनो मागोआव जोङो जानो थाखाय अमा दाउ बायदि फिनानै दोनखानायबो जोंनि बर'फोरनाव हुदा दं नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो जोंहा मागोआव जानो होनानै जोङो दान मोन दाइन मोनसनिसो जोङो सिगां अमा एबा दाउ बायदि फोर जोङो फिसिनानै दोनखायो ज' ज'यै बेनि उनाव जों मा गोनि बोथोर सफैयोब्ला बेफोरबायदि ज' ज'यै जोङो सावरि बादालि जालायलायनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो जोङो मागोनि समाव नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदिनो ओ जेरै ओ मागोनि से थारिकआ सफैयोब्ला ओ जोंनि उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ मान हो होनाय आरो जोंनि उन्दै फोरा गेदेरखौ गेदेरफोरनिफ्राय बोर लानाय गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ बोर होनाय ओ बायदि ओ हुदायाबोथ' जोंनि बर'फोरनियाव दंख ओ बिदिनो ओ जोङो ओ जोंनि उन्दैफोराहाय गोदोरफोरखौ बिमा बिफा एबा ओ न'ख' नि गेदेरफोरनो जोङो ओ बायदि रोखोमनि जों ओ ओ फालि बायदि गस ला बायदिफोरजों जों मान होनानै दख'ना आरिफोरजों मान होनानै जोङो खुलुमनायखौ नुनो मोनो उन्दैफोरा गिदिर खुलुमनायखौ जोङो ओ नुनो मोनो बेबायदिनो मान होलायलायनाय मान लालाय लानाय बायदि रोखोमनि ओ नेमखान्थिजोंहाय जोङो मा गो फोरबोखौ ओ बारहो हरनायखौ जों
नंगौ
नोंथाङाबो एसे फोरमायबावदो मागो फोरबोनि सोमोन्दै जोङो मागोनि फोरबोआवहाय जों मा मा फोरबो ओ खुंथायफोर जों खुंनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथिगौब्ला एसे फोरमायनानै होबावदो।
मागो ओ जोङो बर' हारियाव बर' हारिनि गेजेराव ओ सोरबा-सोरबा जेनेबा हमना ला ओ बै बेलागुर सावनाया मोननै रोखोमनि थायो मानो होनोब्ला सानजारि आरो गवालपारा बेयाव जुदा-जुदा नुनो मोनो सानजारिफोरा गोदो गोदाय आबै आबौनि दिननिफ्रायनो जोंनि ओनसोलनि बाथ्राखौसो आं बुंदो ओ बे ओनसोलाव सानजारि होनोब्ला आरो बिथांमोना बे सानजारिफोरा ओ माने मागो दान सफैनायनि सानसे हराव बे सानसे हराव बेलागुरखो नेयो आरो मागोनि से तारिगावनो ओ बेलागुरखौ फुङाव जलाय माबा जलायनाय जायो आरो एनिफ्राय गवालपेरा होनोबा ओरैनो सरासनस्रायै गवालपारा होनोबा
बिथांमोना मागोनि से तारिगावसो नेनानै माने मागोनि नै थारिगावसो ओ बेलागुरखो सावनाय जों नुयो आरो बिथांमोना बे सावखालिनिफ्रायसो फिथा बायदिसिना खौ जों सावनाय नुयो आरो जानायबो नुयो बेखायनो बर' हारिनि बे मागो फोरबोआ जोंनि गवालपारा आरो सानजारि होननाय सोदोबनि गेजेरावनो गुबुन-गुबुन नु बोनाय बायदि जोङो दिनैसिमहालागै नुबोबाय थादो नाथाय मागो होनोब्ला मागो होनोब्ला जों जेब्लाबो मिथिखायो गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथा जानानै आरो फिथाजों लोगोसे बे माइब्राजों संनाय जौ बिदै बायदियै जों लोंनाय नुनो मोनो आरो गामि ओनसोलाव मागो होनोब्ला जोङो मागोनि थाखाय रायजोफोरनो थिनानै मोनसे जौ संनाय नियमबो नुनो मोनो आरो बयबो ज' रायजोफोरा लोगो नांनानै न'खर न'खर थांनानै जौ थाइसे एबा जौ थायनै लोंनाय बे हुदाया बर' हारिनि गेजेराव दाबो सोलिबाय थादों। नाथाय दिनै मुगाख खौ लानानै बर' हारियाबो बे जौ लोंनाय एबा सावनाय बा संनाय हुदाफोरखौ एसे एसे गारबोनानै दिनै एसे गावखौनो बर' हारिखौ इसे फो फोथारनानै बेबायदि लोंनाय हुदा फोरखौबो खमायबोनानै दिनै बर' हारिया मागो फोरबोखौ फालिथाय हिसाबै दाबो गोसो मोदोम होनानै फालिनाय जों नुबोबाय दङ आरो। बिनि अनगायैबो नोंथांमोननि ओनसोलाव जुदि माबाफोर गुबुन रोखोमनि मागो फालिथाय दङब्ला फोरमायनो हागौ। नोंथाङा एसे फोरमायबावदो।
औ ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि बे नेमखान्थिख
ख'
जोंनि गामि एबा ओनसोलाव एसेबां नुनो मोनलिया। ओ गोदोहाय दङमोन जानांगौ नाथाय ओ बेबायदि ओ जौ थाइसे बा थाइनै खांनानै बिदि ओ रायजोआवनो बिदि थिनानै दोननाय बिदिखौ बिदिने नेमखान्थिखौहाय जोङो जोंनि गामियाव दासान्दि नुनो मोनलिया ओ नाथाय जोङा ओ बे मागोनि फिथा सावनानै जानाय समानो जोंना सानथाम एबा सानब्रै ओ बिदि सम जायो जोंना फिथा जालायनाय समा बेनि उनावहाय जोङो ओ बायदि ओ जों फोरबो खुंनाय नुनो मोनो जेरै जों मागोआव नैथि मंगलबार फोरबो खुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
उम
बे नैथि मंगलबार फोरबोख खौबो जोङो बर' गामि गामि जोङो ओ गासै ओ बर' गामियावनो जोङो खुंनायखौ नुनो मोनो। बेबादिनो जोङो ओ बे बाथौ फुजाखौहाय जोङो सानथाम एबा सानब्रैनि हाबाफारिजों जोङो ओ खायफा खायफ बा गामियाव ओ सानथाम एबा सानब्रै बेफोरबायदि ओ हाबाफारिजों जों खुंलांनायखौ नुनो मोनो जेरै बेयाव जोङो बायदि रोखोमनि ओ बादायलायनायफोर होनाय जायो। जेरै जोङो ओ थुनलाायारि बादायलायनाय, हारिमुवारि बादायलायनाय, बायद दि ओ खेला गेलेनाय बायदिफोर जोङो बे हाबाफारि जों लाफानानै जो ङो बे ओ बाथौ फुजा सानखौहाय जोङो खुंलांनायखौ नुनो मोनो। ओ बेबायदिनो ओ मागोआवहाय जोङो फिथा सावनानै बायदि रोखोमनि फुजा फोरबो जोंनि बर'फोरा खुंलांनानै मागो फोरबोनि बे दानसेखौहाय बिदिनो रंजा बाजायै खुंलांनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिब्ला नोंथां जोंना सावरायलायनायाथ' एसे गोबावनो जाबाय अ नोंथांजों मोनथिनो मोनै बाथोरफोरखौ मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां। आरो इयुनावबो नोंथांजों बेफोरबायदि राय्लनाय मोनबावगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय।
गोजोनथों।
औ बिदिब्ला जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथनोसै।
गोजोनथों।